हेल' औ नोंथां खोनादोंना खोनादोंना नोंथां?
औ औ। नोंथां मासे
बिदिब्ला नों ओहोम।
औ आङो नै दा ओरैनो जिरायना दङ।
अ ओंखामफोर जाखांबाय नामा आंबो नै जिरायनानै दङ बोथोराव बोथोराबो जा गरम नालाय बेखायनो जिरायनानै दङ। ओंखामफोर जाखांबाय नामा नों औ म माथो ओंख्रिमोन?
थास' बिबार ओमफ्राय ब्रयलारमोन
औ जोबोद गोथाव जोंहा माबामोन अमा बेदर बेदरजों आलु भाजि ओमफ्राय दालि ओंख्रिमोन।
औ मोजांथार माथो
खबरफोरा बोरै नोंथांना?
खबरा दङ थिगानो ओमफ्राय दा गरम बोथोरख एसे जेरावबो थांनो हायाखैनाा ओंखायनो
बोथोर औ औ नोंथां कल हरनाय जाहोना? बेनो माने नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनानै नों मोनथि आ मोनना ल आरो आ मोननायखौ नोंनो मोनो बेफोरनि सोमोन्दै जों सानैजों सावरायनानै खोथा बाथ्रा खालामलायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादों। जेरै जेरैबायदि जोंनि बर' बर' न'खरफोरावहाय न'खरखौ सुंथानो थाखाय माबायदि रां आरजिनानै आरजिनानै न'खरखौ सुंथाबोगासिनो दं बेफोरनि बेफोरनि सोमोन्दै सानैजों सावरायलायनानै बर' न'खरफोरनि खोथाफोरखौ मिथिनानै लायनो होननानै आं नोंथांजों नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां बे आयदानि सायाव सावरायजागोन ना?
औ जागोन नोंथां जागोन जोबोद मोजां आयदा ।
दे दे बिदिब्ला आं नोंथां आं बुंनोसै जोंनि बर' न'खरफोराथ' गोबां गोरिब होननानै बुंजायो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै न'खरखौ सुंथाबोदों बेबायदिनो गामि गफाफोराव थानाय बर' न'खरनि बिगोमा हौवाफोराहाय हाजिरा गुबुनफोरनि न'खराव हाजिरा खामला बायदि मावनानै न'खरखौ सुंथाबोदों बेबायदिनो बेबायदिनो गाव गावनि न'खरखौ हेफाजाब होखौ फरायहावहाय हेफाजाब होदों होननानै आं बु बेहाय हौवाफोराल' रां आरजिनानै न'खौ सुंथ'वाखै सम मोनाफोराबो आरजि जों नुनो मोननाय जायो आरो दा जेरैबायदि राव जौ फानहै ओ जौ फानहैनाय मैगं थाइगं फानहैनाय। आरो हौ हौवाफोरजों समान समान हाजिरा खला जि जोम दानानै फानानै बेफोरफ्राय रां आरि जानानै गावनि फिसा फरायनायाव गोबां हेफाजाब बे ओ बेबायदिनो' न'खरफोराव गोबां खस्थ'यैबाबो न'ख खौ सुंथाबोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथांमोननि गामियावहाय बेबायदिनो नोंथांमोननि गामियावहाय उम बर' न'खरफोरा माबायदि माबायदि ओ न'खरखौ खुंबोगासिनो दं रांखान्थि आरजि नानै बेफोरनि सोमोन्दै नों नोंथाङा एसे एबा सुंद'यै आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां हागोन-हागोन थिग बेबादनो जोंनि ओनसोलावबो जेरै जोंनि बर' हारियाथ' मिथिंगानि गेजेरावनो थांना थानाय जायगा नालाय। मिथिंगायारिजों बुंफबनानै थानाय। थिग बेबायादिनो जोंनि ओनसोलाव बो गावनि न'खरखौ सुथानो थाखाय गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो बिस सोर गोबां उम रां आरजिना नै मा होनो हाजिर खामायनानै बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ। गथ' गथायाइ फरायनाय मानायाव जानाय लोंनायाव। थिग बेबादिनो गोबां जोंनि बर' आइजोफ्राबो हौवाफोरजों लोगोसे गोबां खस्थ' मावनायखो जों नुनो मोनबोगासिनो दङ जोंनि ओनसोलावहाय। हाजिरा मावनानै बेबादिनो अमा, दाउ फिसिनानै जुस सावनानै, थिग बेबादिनो आरो हौवाफोरनि बेलायावबो हौवाफोराबो गोबां माहाजोनफोरनाव हाजिरथाहै मावनानै फैसा खामायनाय एबा दा आरो दैज्लां बोथोर नालाय, दैज्लांनि खामानि बेफोरावबो गो बां हेफाजाब हैनाय बिफो फोरखो जों नुनो मोनो। गोबां बेबायदिनो गावनि नखरखो सुंथानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलावहाय। बेनि अनगायैबो जों गोबां मा होनगोन बर' आइजोफोरा जोंनि ओनसोलावहाय गोबां साप पादनि माबा दङना, बेवहाय खामानि मावहैनाय आरो सापातनि बागान दङ बेवहाय मावहैयो। सानसे सान से गाहाम बिदिनो सानफ्रोमबो बिदिनो माइ गायहैनाय दा आरो दैज्लां बोथोर फ्राव माइ गायहैनाय सापादाव सापादनिफ्राय एबा थिग बे बादिनो आरो। गोबां माबाखौ सों नुनो मोनो जोङो। ओनसोलावहाय। बेबायदिनो नखरसुंथानायखो नुनो मोन्दों।
बिजोंनो लोगोसे जोङो बुंनो हायो जों गुबुनफोरखो नायोबा जों गुबुनफोर गोबां माबाफोराव गोबां आवगायलांनाय जों नुनो मोनदों आरो गुबुन माबाखौ गुबुन ट्राइबनि मानसिफोरखौ। औ गुबुन हारिखौ जोंबो बेबादिनो जोंबो गोबां बिसोरखौ नाय नुनानै जोंबो बा जा जोंबो सोलोंनो नांगोन। मानो होनोब्ला जोंहाबो गोबां सोलोंनांगौ दङ बेफोरनि बिथिङाव। नायनो थाङोबा
औ।
नोंथाङा माबाफोर बुंगोन?
जोंनि हारियाथ' गोबां गोग्लैसोना थानाय हारि होननानै बुंब्लाबो जेबो ओ खहा जाया होननानै बुंजायो। मानो होनबा जो ओम जोंनि खाथि खालानो थानाय गुबुन हारिफोरा गोबां गोजौ जौगाखांनाय। ओ बिसोरनि बिसोरनि आइजो फोरा हौवाफोरजों समान समान खामानि मावहैफाया आरो बिसोरो न'आवनो थानानै ओ हौवाफोरनो संनानै जाहोनायखौल' खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। ना थाय जोंनि बर' आइजोफोरा दुब्लियाव हौवाफोरजों समान समान खोथिया फु फानाय माइ हाफानाय, माइ गायनाय बायदि खामानिफोराव हौ-हौवाफोरनि खामानिखौबो आ थिखालाव आइजोफोरखौ मावनायखौ जोंनि बर' समाजाव नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो ओ बेबायदिनो न'खरखौ सुंथाबोनायावहाय नोंथां बुंनाय बादिनो ओ साहा बागानफ्राव सा साबिलाइ खाहैनाय आरो कल खारखाना ओ माबा आ साबिलायनि खामानि मावहैनाय बेफोरखौ आथिखालाव बर' हौ-हिनजावफोरखौबो नुनो मोननाय जायो आरो नों थां मानोना उम जोंनि गामि गफा-गफा उम खना-खनला गामिफोराव गोबां गोग्लैसोना दङ नाथाय एसे सोहोर मोखां जाबोनाय बिसोर ओ बिसोरबायदि उम सुबुंफोरा बेफ ओ जोङो गामि ख- खना-खनला थानाय सुबुंफोरनि फारसे बांद्राय मोनथिना मोना आरो नोंथां। नाथाय ओ खना-खनलादि गोबां गोग खना-खनलादि गोबां गोग्लैसोना दं बेखौ जों दासिमबो नुनो मोना आरो नोंथां। मानो होनब्ला जोंबो बेफोरबायदिनिफ्रायनो देरबोनाय आरो नोंथां उम गोबां खस्थ' हय ओ जों उम खामानि मावनानै जों गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोदोंमोन आरो नाथाय बेसिमबो दङ आरो। उम बेबायदिनो उम हाजिरा खामला मावहैनानै गावनि न'खरखौ सुंथा आ सुंथानाय जों लोगोसे बर' आइजोफोरा ओ गोदो-गोदायनिफ्रायनो हाथाय बाजाराव जौ संनानै फानोमोनबाबो नाथाय आथिखालाव जौ संनानै जौ सं नानै फाननायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जाबांला आरो नोंथां। नाथाय ओ जेस संनायखौनो आथिखालाव बन्द' खालामनाय बन्द' खालामनांगौ होननानै बुंजायो आरो। बेबायदिनो उम बेबायदिनो जोंनि बर' ओ समाजावहाय बेफोरबायदि गोग्लैसोना थानाय फोरा दंमोन नाथाय उम आ बे जोब्बायखौनो होनजायो मा थेवब्लाबो उम थेवब्लाबो एसे एनैबाबो ओ बेफोरबायदिखौ आथिखालावबो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा फंनैसो बुंनानै होदो नामा नों बर' आइजोफोरनि औ।
जोंनि बर' आइजो माहरिया गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो गोबां बेबायदिनो रां खा-खामायनायखौ जों नुनो मोनो गावनि उदैनि थाखाय गावनि गथ' ग'थायनि थाखाय। गावनि न'खरनि थाखाय बेफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो जोंनि बर' समाजावहाय गोदो-गोदायनिफ्रायनो दा बा दाल' नङा बे गोदो गोदायनिफ्रायनो जों नुनो मोनखायो बेखौ मानो होनोब्ला जोङो उदैनि थाखाय गोबां खस्थ' मावनांगौ जायो आरो।
औ खोना खोनादोंना नोंथां? नोंथांमोननि नोंथांमोननि जायगायावहाय बेबायदिनो गावनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय गावनि गथ' गथायाइफोरखौ फोरोंनो थाखाय ओ रां आरजिनो थाखाय जौ संना फाननाय बेफोर ओ हुदाखौ आथिखालाव नुनो मोनो ना मोना नों
आथिखालाव जिनि ओनसो-ओनसोलावहाय एसे खमखौ नुनो मोनदों मानो होमब्ला गामियावबो जोंना जौ फाननायनि माबा गैया नालाय। एलाउ गैया नालाय ओंखायनो एसे खमखौ नुनो ओ थेवबाबो जोंना उम हाजिरा मावनानैनो गोबां न'खर सुंथानायखौ गथ' गथायखौ फोरोंनायाव मदद होबोदों। हाजिरा खामायनानैनो बेबायदि जौ फानायखो एसे माबा नुदों आरो।
औ।
उम
नंगौ नोनथां बेबायदिनो ओ बेबायदिनो जोंनि गामियावबो गोदो गोदाय जौ स संनानै ओ आइजोफोराहाय जौखौ फाननानै न'खरखौ सुं ओ न'खर सुंथानायावहाय खाम खामानि माव उम हौवाफोरजों ओ रां आरजिनायाव मदद होफाबोदोंमोन नाथाय आ आथिखालाव बेफोरखौ जों उम जोंनि गामि नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि गामियाव बेहाय जौ संनायखौ बन्द' खालामनाय जाबाय जौ
नंगौ नोंथां।
संनानै फा जौ संनानै ओ जौ संना फाननानै रां आरजिनायखौ आथिखालाव नुनो मोनला आरो बिनि अनगा बै आइजोफोरा उम सोरनि ओ सोरनिबा न'खराव बानलु गायनायफ्राव हाजिरा मावनानै आरो सोरनिबा सामलाय बागान हाजिरा मावनानै आरो खुसेल बागानफोराव हाजिरा मावनानै आरो बायदि खामानि फोर मावनानैबाबो न'खरखौ सुंथाबोगासिनो दं आराय ओ गावनि गथ'फोरखौ फोरोंगासिनो दं आरो नोंथां। उम जौ संनायनि सोलायैबो गोबां उम गोबां आदब बाहायनानै आइजोफोरा रां
उम बिदि नोंथाङा बिनि अनगायैबो आरो जोंनि ओनसोलावहाय मा होनगोन आबाद जोंबो गोबां न'खरा माबा खा रां खामायग्रोन ओं नुनो दों आबाद मावनानैबो न'आवहाय बिदिनो मैगं-थाइगं गायनानै बेबायदि आरो।
औ ओं बेबायदिनो आथिखालावथ ' बेबायदिनो आथिखालान आरो चक्लेट गायनाय बेफोरबायदि गायनानैबो रां आरजिनाय नुनो मोननाय जायो नोंथां नों बे बेफोर बेफोरखौ बेफोरखौ बेफोरखौ गायना लानानै फाननानैहाय उम रां आरजिनाय आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै नोंथां। बेबायदिनो नोंथांमोननि गामियावबो दङना बेबायदि
औ दङ राबार राबारनि आरो चक्लेट जोंनि गामिखौहाय सक्लेट पलेस होननानैबो मिथिनाय जायो दाना। नोंथां चक्लेटनि बागानानो जोबसै आरो जों
औ नाथाय जोंनि गामियावहाय राबार बागाना दंब्लाबो सक्लेटखौहाय नुनो मोननाय जायाखै आरो नोंथां रार
राभाराथ' राभाराथ' दा सोबनावबो दंखायो आथिख जोंना गामियाव गासैनिबो न'खरावबो नुगोन आरो।
औ।
बेबायदि बि थिग बेबायदिनो बेफोरनि गेजेर जोंबो जोंनि न' गामियावहाय बेबायदिनो रांखान्थिनि बेलायाव गोबां आं हेफाजाब होबोनायखौसो नुनो मोनदों आरो इफोरनि बेराद बेलायाव।
बिदि बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' ओ मा नोंथांखौ माब्लाबा समाव लोगो मोनफिनगोन आरो नोंथांजों रायज्लायफिननो मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नोंथां नोंथांमोननि गामियाव रांखान्थि आरजिनाय नि सि ओ रांखान्थि ओ रां खावरि खामायनायनि सोमोन्दै ओ नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय आं मोनथियै खोथाखौ मोनथिनायनि थाखाय उनाव लोगो मोनफिनखौ आसा थाबाय
ओं साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम आंनो दसे सम होनायनि थाखाय औ दे बिदिब्ला नोंथां उन उन समफोराव जों सानैजों उम बायदिसिना बाथ्रा सावरायफिननो